हेल'
हेल' औ नोंथां
औ नोंथां
फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो फिन हामलायनाय जासि हरफिनबाय
औ नोंथां नोंथां जोंनि रायलायनाय आयदायानो जाबाय एग्रिकालसार माने आबादारिफोर बायदि आरो ना
औ
नोंथांनि बे ओनसोलाव ओ आबादफोर मावो जानांगौ ना
औ आबादफोरालाय मावो मावनाया ओं
ओरैनो मा मा आबाद मावनायफोरखौ नुनो मोनो नोंथाङा
जोंनियाव आङो नै दायोथ' दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लांनिनो औ माइ माइ आबाद मावनायखौ दायो जोबोरैनो नुनो मोनदों
औ
आरो माइजों लोगोसे बिदिनो मैगं थाइगं थाहैबाय दैज्लांनि मैं मैगं थाइगं थास'निफ्राय लानानै मैथा गोखै मैथा बांगाल फाथो
बेफोरबायदि गोबां आबाद मावो आरो फान्थाव बानलु ओमफ्राय आरो औ ओमफ्राय आरो था
औ नंगौ नोंथां
आरो बिदिनो बागान बागाननिबो माने बागानखौ खनसे गायबानो बेखौ जोङो बोसोरनै बा बोसोरथामफोरनि उनाव जोङो सप्तायै सप्ता रांखौ खामायनो हायो नालाय बेबायदि बागान गायनानै लानाय बा बागाननि आबाद मावनायखौबो जोंनिथिं खोब नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ औ नंगौ नोंथां
जोंहानो माने न'आवनो ब्रै बिगा बागाना दङ होननानै बुंजायो होमबाबो आङो एसेबां बारा नलेज गैया आरो जास्ट आङो मिन्थियो आरो माने दङ बेनिफ्राय जोङो सप्ताहै सप्ता संख्रि बानलु जानो थाखाय थाखाय रां मोनो बेफोरबायदि होननानै आरो
औ औ
औ ओमफफ्राय नोंथाङाबो दे एसे फोरमायलाय नोंथांमोननिथिं दायो दैज्लाङाव मा मा आबाद मावदों मोजां खोनायासै नोंथांनिखौ हेलौ
नोंथां
ओं खोनाबाय दे खोनाबाय दे नोंथां औ
हेलौ खोनालानो हेलौ हेलौ नोंथां जेबो खोनायासै नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ जेबो खोनाला हेलौ हेलौ